औ
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
ओ
आं नोंथाङा दा फ्रि दंथ'योना
औ नोंथां फ्रि
उम होमबा नोंथांनाव आं माखासे बाथा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ सोंनो, सोंनो हागोन दे नोंथां
उम होमबा माने आथिखालनि मुगायाव जे जों निसा बेसाद बाहायो बेखौ बाहायनानै जोंहा मा मा लस जादों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां। दाथ' आथिखालाव गोबां बिदि निसा बुस्थु लानायाथ' गोबां बांगासिनो होनबा।
औ।
नङा होमबा नोंथां। नोंथां।
औ औ। ओ नोंथाङा जे गान्जा
औ नोंथां सोंनो हागोन।
नोंथाङा जे गान्जानि सोमोन्दै बुंदों माने गान्जा गान्जाखौ माबोरै निसा बेसाद महरै बाहायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ गान्जाखौ फार्स्टआव खाबाय
औ।
न सान्दुङाव एसे फोरानबाय।
औ औ औ।
ओ। फोरोंखांनानै एसे माबायाव मा होनो बिदिखौ ओ
हा औ औ। खोनदोंना?
ओ खोनादों नोंथां।
औ बुंनायसाय।
ओ बिदिनो गान्जाखौ सान्दुंङाव फोराननानै बिदिनो दसे एक घन्टासो माबाना बोखानानै दोनबाय आरो ना सान्दुंनिफ्राय बोख होखारनानै सायहायाव एसे दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो बिदिनो निसा जालांसिगोन आरो नोंथां।
औ ओमफ्राय बेखौ जायो ना माबा मोनसे खालामो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
जाया आरो नोंथां बेखौ मोनसे बुस्थु लेखा बायदि फिसा खालामगोन बेहाय सादा थांखुजों माबाजों सोगोन आरोना बेबायदिखौनो एसे गानजा माबानाय होननाय जायो नोंथां।
सोना लेखायाव सोनानै मा खालामो? खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
ओ। नोंथांनि आवासआ मोजाङै खोनाफैयाखै।
एसे नेट प्रब्लेम जोंनिया नोंथां।
अ।
जेनबा आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो नोंथां?
औ दे औ।
ओ जेनेबा निसा बुस्थुखौ ला बा मानसिनि देहाया माबायदि जायो नोंथाङा इखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
औ दे।
आ निसा बायनायाथ आथिखालाव गोबां दंसै नालाय आरो निसा बाहायनानै दानि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरो माने गावनि देहा गावनि देहाया माने रानद्रजों खुज्रों जालाङो। बिदिनो माने गावनि जिउखौ फोजोबना लानायसिमबो थाङो आरो। बेजों लोगोसेनो जोंना जे लाइमोनफ्रा जे जे निसा बेसाद बाहायो जेरै - ड्राग्स बाहायो
ओ।
बिदिनो थाबाय जेरै सि्कर बिमल बेफोरबायदिबो बाहायो। माने बेफोरजों जोंना माने जोंनि माखासे सिंनि अंगफोर बिसोरो माने गाज्रि जानायनि चान्स थायो आरो।
अ।
औ बेजों लोगोसेनो जोंना जायफोर निसा बेसादखौ बाहायो
ओ।
बिसोरो नखरनि गासैबो माने घन सम्फथिखौनो माने फोजोबस्रांनोबो हायो आरो। बेजों लोगोसेनो गावनि बिमा बिफा गावनि बिब' जा बिदा जा बेखौबो सिनायनो रोंला मानिनो रोंला बेफोरबायदि जायो आरो।
ओ।
आथिखालनि मुगायावथ' माने निसा बाहायनाया गोबां दंसै ना? उम निसा बाहायनानै बिदिनो गोबां फाग्ला फाग्लि जायो। खायफाया सा ससेयावनो सेंग्रा समावनो सिख्ला समावनो अबथिरा माने जिउ फोजोबनानै लानांगौ जायो।
ओ।
औ।
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंहरनो हागोन नामा?
औ दे सों दे।
जेनोबा मानसिफ्रा सादा नङाबा थानो हाया आरोना बिनि बिनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां।
ओ देलाय बुंनायसै नोंथां।
उम जायफोर सादा जायो बिसिोरनि थाखायबो माने बे सादाखौ माने गारनो हायै बे हुदिया जाखायो। ओ जेरै जों मा ने दै नङाब्ला थानो हाया। आरो जानाय आदार जेरै- ओंखाम जों बे नङाब्ला माने थांनानै थानो हाया एबा थानो हाया। बेबायाददिनो जायफोर माने सादाखौ जायो एबा बाहायो
ओ।
बिसोरबो माने बेफोरखौ सानसेयाव लानो हायाब्लानो माने थानो हायै जायो आरो।
ओ ओ।
दिनै जादाव गाबोन जादाव बेबायदिनो हुदाया जालांबाय। जेला मोनजाया माने जानो लुबैनायाथ' जाखायोआनोसै।
औ।
औ बेबायदिनो आरो।
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनो हागोन नामा आङो?
औ सों दे।
जेनेबा बै ओ द्रेेन देड गान्जाफोरखौ लाबाथ मानसिफ्रा एसे खर गाज्रि जायोना बिनि बागै एसे सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन दे
दे नोंथां खोन्थानायसै।
लाइमोनफ्राबो जे दे्नद्राइ आरो मा होनदोंमोन नोंथां द्रेन द्राइडजों अ द्रेन द्राइडजों गानजा। बिदिथ' माने निसा जाखाबाय नालाय। निसाखौ माने जोंना नांगौनि बारा सानफ्रामबो जे बाहायो।
ओ
बेजोंथ' माने जोंना माने जोंनि जि कन्ट्रल खालामग्रा गोहो। बे गैया जालाङो आरो।
ओ
साम सानफ्रामबो बिदिनो दिनाव खननै गाहाम खनथाम गाहाम जेला बाहायो।
ओ
अब्ला माने जोंनि बे देहानि कन्ट्रल खालामग्रा जि हमथानो हानाय गोहोम। बिमानि गैया जालाङो आरो जाहोनाव खायफाया बेफोरबायदि खर' गाज्रि जायो बिदिनो फाग्ला जग्ला जानाङो आरो।
ओ नोंथां।
औ
औ ओरैनो। नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि निसा बेसाद बाहायग्राफ्रा गोबां दंसै नामा आथिखालाव।
दङ नोंथां दङ।
औ ओरैनो मा मा निसा बेसादखौ बाहायनायखौ खोनायो नोंथाङा।
आङोथ' गासिखौबो खोनायो नोंथां जेनेबा सिगारेट सादा गान्जा देनद्रेक। बायदि बायदि दं आरोना। नोंथां बेफोरखौ लानानैनो मानसिफोरा गावनि गावनि जिउखौ खहा खालामनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ गावनि फरायनाय सम स्टुडेन्ट लाइफखौबो बे माने फोजोबनानै लाबाय निसाजोंनो।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा जे जि देनद्रेद होनदों।
औ
बे देनद्रखौ बोरै बाहायो बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
आङो मिथिया नोंथां बिखौ। नोंथाङा नों फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंबोथ' बेखौ हानाय नङा नोंथां। ओरैनोै गुबुननिफ्राय एसे एनै खोनादों माने।
औ।
आं एक्जेक्टलि माने बुंनो हाया आरो नंगौना नङा।
औ औ।
ओम। हम
हेलौ। हेल' नोंथां औ औ बै ओ जिखुनु। जिखुननि सिग्रेट होन ना बे सिग्रेआव मा मा निसा होयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
बेखौथ' जोंनिखि बाहायनाय जायानो नालाय नोंथां। माने बाहायनायथ' जायो।
ओ।
नाथाय ओ जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरखौ बानायनाय जाया नालाय। बेखौ आं फोरमायना होनो हानाय नङा नोंथां।
औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलखै औ दे बुं।
ओ। जेनेबा बै ओ सादाखौ माबोरै बानाय नोंथां आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ सादायाथ' माने। ओरैनो बिफां हारिसो नालाय।
औ।
माने बिखौ। माने बिनि बिलाइखौ माने फार्स्टआव खाग्रोना लानाय जायो।
ओ ओ नोंथां।
खानानै बेखौ।
औ नोंथां।
जाबनानै बिदिनो गोबाव दोनहाबसै।
औ।
बिदिनो फेसेवनाय बायदि जाहैबाय बेखौ।
ओ।
जेला जि फेसननि बायदि एबा गोफोन जालाङो। अब्ला बेयो सादा महर मोनो आरो बिदिनो बे निसाबो जालांबाय।
ओ जेनेबा नोंथां बेखौ। बबे जायगायाव मोनबोनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना मोनो हागोन नामा?
बेखौथ' आं हानाय नङा नोंथां।
औ।
ओम। ओ होमबा नोंथांजों निसा बाहायनायनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय ना?
ओ नोंथां।
अ बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'।
ओ दे नोंथां।
अम।
दे गोजोन थाबाय नोंथां।